हेलौ
औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ जों दा होनबा मोनसे टपिक लानानै द'से सावरायनो नामा नोंथां?
औ मा होनदों?
मोनसे टपिक लानानै बे टपिकनि सायाव जोंङो ससे रायलायनो नाामा मोनदों
औ - औ रायलाय जागोन दे माखौ लानो टपिकआ औ
ओ टपिक हिसाबै जोङो बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा जेनेबा औ गोदो माबायदि मावोमोन? आथिखालाव माबायदि सोलायबोखो बेफोरबायदिखौ जोंङो रायज्लायनोसै
औ - औ - औ जागोन दे रायलाय जागोन
बिदिबा आंनो ससे बुंगोरसै ना नोंथां?
औ - औ दे बुं।
जोंङो बर'फोरखौ मोनथिखायो जेनेबा बर'फ्रा मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा हारि बेनिखायनो जोंङो बर'फोरखौ आबाद गाहाय हारि होन्ना बुङो नङा होमबा। बिनिनो बर'फोरनि आबाद होननानै बुङो बुङोब्ला जों गाहायै माइ आबाद आबादखौनो मोननो हायो जायखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय जायो। माइ आबाद होनना बुङोबा जोङो गाहायै दैज्लाङाव मावनाय आरो आथिखालाव मेसेंङाव जे मेसेङावबो मावो बेखौ जों मोननो हायो आरो माइ आबाद हिसाबै नाथाय गोदोनि समाव जोंङो बर' हिसाबै माइ आबादखौ जोंङो दैज्लां समावहाय मावनाय जायो। बिनिनो जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियाव खोथियानि गोनांथि जायो नालाय जों खोथियाखौ फोनानै लागोन नाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो। माइनिफ्रायनो बेबायदिनो ओ माइज्लि खालामनो थाखाय जोंङो माइखौ बासिनानै दोनखायोमोन आरो बेबायदिनो जोंङो। होनांगौ सम जायोबा ओ माइज्लिखौ बबावबा दंग' बा फख्रिखौ जोंङो सोमनानै लानाय मोनो। आरो बिनि उनाव सोमनानै जोङो गाजा बेरहेयो आरो बिनि उनाव जोङो एवनानै माइज्लिखौहाय फोनाय जायो बेखौ जों मोननो हायो। बिदिनो माखासे से सम बा माखासे दान थानानै जोङो होनानै माइ खोथियाखौ देरहोनानै जों माइखौ गायनाय जायो। आरो माइ गायनो नाथाय जोङो गोदोनि समाव बर'फ्रा बेबायदिनो मोसौजोंनो हालेवोमोन। जायनि जाहोनाव जोङो गोदो बर'फोरनि गेजेराव गोबां दाहोनाफोर लानानै जोङो आबाद मावनायखौ जों मोननो हायोमोन आरो
औ।
बेबायदिनो जोङो माइनि बेलायावबो गोबांथार रोखोमनि बा गुबुन गुबुन मुंनि बाहागोनि जों माइफोर मोननो हायो जेरै जोङो रन्जित माइसालि आसु बेफोरबायदि जों गोबांथार मोनो आरो बेदिनो जोङो गोदोनि समाव बेबायदिनो माइ आसु बा रनजितखौनो जोंङो बांसिनै गाहायै गायनायखौ जों मोननो हायो।
औ।
आरो जोंङो गायखांनानै बेबायदिनो आगन फुसफोराव जोङो माइखौ हानाय बे दानाव जों हानाय जायो बेबायदिनो हाखांनानै जोङो। हानाय माइखौ दुब्लिनिफ्राय न'सिम रोगाना लाबोयोमोन आरो न'नि सिलाफोराव जोंङो मारा होनाय बेफोरखौ जों मोननो हायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' जोङो गोबां सोलायनायखौ मोननो हाबाय दा बे सोलायनायनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्ला सोलायनायाथ' जोङो गोबां सोलायनायखौ नुयो जेरै गोदोनि समाव दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा नांगोलजों हालेवनाय बयबो बिदिनो दिनै बे बे न'खरनाव गाबोन बै न'खरनाव बिदि ज' ज' सावरि जालायनानै हालेवलायनाय बिदि हुदायाबो जोंहा दंमोन आरो गोदोनि
दङमोन नोथां नोंगौ‌ औ।
बेनिफ्राय नांगोलजोंनो बयबो हालेवोमोन मोसौजों आथिखालाव नायनो थांङोब्ला मानसिफोरनि न'खर न'खर नांगोलबो नुनो थांला ओमफ्राय मोसौफोरखौबो माने बांद्राय फि ख लानो आरो
औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय बयनिबो न'खरावनो आथिखलि ट्रेक्टरजों हालेवनाय खौसो नुनो मोनसै आरो ट्रेक्टरजों हालेवनाया माने गोनां गैयै जों जेबो फारागथियानो गैला होननानै बुंजा सिगोन आरो आथिखालाव गोनांबाबो गैयैबाबो गासिबो माने ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो आरो
औ।
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आथिखालाव माने माइ गायनाय मेसिनबो जोंहा ओंखार ओंखारगासिनो दङ। जोंनि जायगायाव सब फैथाराखैब्लाबो माने खाथि खाला बबेयावबा बबेबा बबेयावबा माने मेचिनजोंनो माइ गायनायखौ नुनो मोनबाय आरो
औ औ
खोथियाफोरखौबो आथिखालाव माने गोदोनि बायदि बिदि दुब्लिफ्राव फोनाय, जोंहा बिदिखौ ओ फैयोमोन ओमफ्राय गामियावथ' दाबो बिदिनो फैयो थेव अब्लाबो बबेयावबा बबेयावबा नुयो आरो माने मुस्रिनि सायावसो माने बै माइखौ गारना होनानै बियो होमब्लाना माने रोदाया बारा गोलाव गोलाव थांलााना होमबा, सुनायाव सहस जायो बेफोरबायदि खालामनाय गोबां नुयो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा, ओ माइ मारा होनाय मेचिन माइ हानाय मेचिन दिन गोबां ओंखारबाय आरो माने मा होनगोन, गोदोनि समाव जिहेथु मानसिफोर गैयाब्लानो खामानि जायामोन, मानसिफोरासो माने बयबो ज' ज' खामानि मावलायोमोन बा, खायसे गैजा रोङि मानसिफोराबो सोरनिबा न'ख ओ हाजिरा मावना देरबाबो माने गावनि उदैखौ सुफुंनो हानाय बेफोरबायदि ओ सुबिदा दंमोन आरो जोंनि गेजेराव ओमफ्राय दायो जोङो नायनो थाङोब्ला, ओ मेचिनानो माने बयनिबो आखाइनि खामानिखौ सुबुंनि आखाइनि खामानिखौ सोननानै लाबाय, बे बायदि होननानै बुंजागोन आरो जेरै ओ सासेनि हमनानै ला सासे माइ गायनांगौ साब्रै साब साबा मानसिना हारसिङैनो मावजोबनाय बेफोरबायदि गोबां खामानिनि बिथिङावबो जोंहा सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो दोरोङारि बिदि गायनाय फुनाय बिदि बेलायावबो, आबाद मावनायनि बिथिंफ्राव आरो औ
औ
आरो नोंथाङा मा मा मिथिबावो बे सोलायनायनि ओ बिथिङाव जेनेबा?
सोलायनाया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जाहैबाय जेनेबा जों आथिखालाव मेसिनजों खारफाबाय जेनेबा जोङो, गाव गाव आखाइजों मावनाय बियो। गोबां खम जालांबाय आरो जेनेबा आथिखालाव मेचिनानो मावजोबनाय। बे बुस्थुआ ओंखारबाय नालाय जों बेजोंनो खारफायो आरो दा सम, दिनै माखासे थिननाय बा बाबेननायाव होनना बुंनांसिगोन जों बेखौ, फारसेथिं जोङो बे बुस्थुजों जों दा मेचिनजों जि हालेवो मेचिनजों माइ गायो आरो मेचिनजोंनो माइखौ हायो मेचिनजोंनो मारा नायो, बेबायदियाव जोङो माखासे बर'फोरनि दोरोङारि मावनाय बे जोंहा गोबां, खमायलांबाय आरो जेनेबा जोङो दा बावसिबनायखौ जोङो मोननो हाला नङा होमबा, गोदोनि समाव जोङो, बिदिनो दांग्रि सरै सरै माइखौ दुब्लिनिफ्राय न'सिम रोगायोमोन बे रोगानायावबो जोंहा मोनसे बुस्थुआ गोमानो थागासिनो दं जेनेबा, जोङो जे माइखौ जे बुस्थु जों बानना रोगायो जेरै जोङो बावखा होनना बे बुस्थुआबो जोंहा गोमालांबाय आरो फारसेथिं जोङो मारा होनायाव जोंनो नांगौमोन माइखौ खायनो थाखाय फेन बे बुस्थुआबो जोंहा गोमालांसिगोन बा गोमालांबायानो जों गोबांनि न'खरावनो बेफोरखौ मोननो हाला आरो माइ होखांनानै जोंहा मा माराखौ गारखांनानै जोङो बेबायदिनो माइखौ जमा खालामनो थाखाय जोङो रयना बाहायोमोन नङा होमबा माइ हुथुमग्रा बेबो जोंहा गोमालांसिगोन बा गोमालांबायानो आरो बेबायदिखौ जोङो गोबां सोलायनाय मोननो हाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोङो। गोदो मेचिन गैयै समाव जोङो जोङो माइखौ मारा होननानै मोनसे माइसिम बै जे माइ फिथाइखौ जोङो बरननो थाखाय माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोंनो नांगौ नांगौखौ जोङो जों जोंनि न'ख खरफ्रावनो थाखाजोबो बेफोरो बरनि मोनसे दोन होननानै जों बुंनो हायोमोन आरो जों। नाथाय बेफोरखौ आथि आथिखालाव गोमालांजोब्बायखौनो जों बुंनो हायो आरो। फारसेथिं आरो सुबुंथिनि जि मोनसे अनलायनाय गोरोब लायनाय बेबो जोंहा गोबां गोमालांबाय होनना जों बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोबा जों गोदो मोसौजों हालौनाय समाव जमा जमा बिदिनो गामि दरसेयाव सोरनावबा खनसेनो गामियैनो नङाबा सोरबा बायदिया न खर बाजों खनसे बेबायदिनो हालिब्रै हालिबा जमा जमा हालेवनाय जोङो माइ गायोमोन हालौवोमोन बेफोरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो। मोनसे गामि दरसे गामिनि बा गामि एरियाव रायजो जानाय जे जों बर' सुबुं सुबुंफोरथि साननाय हनाय गोरोबलायनाय बेफोर बिराद मोजां बेरखाङोमोन दा बेयो जोङो मेसिनजों मावनाय लोगो जों गावबा गाव जाजोबबाय नङा होमबा? जोङो आथिखालाव फैसालसो नांगौ जाहैबाय फैसा फैसा। थाबानो नोङो माव मेसिनखौ बा टेक्टरजों हालौग्रोनो हाबाय मेसिनजों। माइ गायहोनो हाबाय बेफोराव जोङो मानसि बुरजानि गोनांथि गैला जोहा मेसिनानो मावजोबनाय जाबाय नालाय। बेफोराव जोङो जोंनि बै बरफोरनि नि मोनसे गामि एरियायाव गोरोबलायनानै रायजो जानायखौ जोंहा गोबां खम जालांबाय बेफोर खौ जों मोननो हायो आरो। दा बेबायदिनो जोङो। माइ आबादनि अनगायैबो जोङो बर'फोरनि बेलायाव गोबां मेसें बोथोराव गोरान आबादखौ मावनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गोरान आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंहा। ओ बर'फ्रा मेसें बोथोरावबो गोबां आबादफोर मावो जेरै सिबिं सबाय बेसर बायदि आबादफोरखौ माने दुब्लि फोथाराव फोनाय बेखौ नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'फ्रा माने बेसरफोर खौबो फोनानै बेसरनिफायनो थाव फेरेदनानै जायोमोन आरो गोदो गोदोनिफ्रायनो बेनि ओमफ्राय ओ! जोङो बिदिनो गोरान खेथि गोबां मैगं थाइगंफोरबो गायो आथिखालावथ। बांसिनसो जाबावबाय माने मेसें बोथोरावबो माइ गायनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो। आथिखालाव गोदोनि समाव थ बिदि माइफोरखौ गायनाय नुबाङामोन बांद्राय मेसें बोथोराव। बेनिफ्राय आथिखालावथ बै माने दुब्लि फोथारफोर खौ माने लांदाङैनो नुला गोबां ओ सुबुंफ्रानो आबाद। मावनो सोलोंबाय आरो आथिखालाव ओ गय बागान बायदिसि -नाफोरखौथ' गायखायोआनो बिनिफ्राय आबादनि बेलायावबाथ' बिदिनो दुब्लि दुब्लि माइ गायखांनाय माइ हाखांनाय लोगो लोगोनो हालौनानै। बेसर सबाय सिबिं बिदि फोनायफोरखौ नुनो मोनो आरो मेसें बोथोराव। बेखौ न'आवबो न'नि थाखायबो आरो माने फाननो थाखायबो बिदि माने बिजनेसनि थाखायबो। ओ बयबो गायनायखौ नुनो मोनसै आरो दानिया। नाथाय बबेबा बबेबा जायगाफोराव गायनायखौ नुवा किन्थु। बबेबा जायगाफ्राव बै बेसर फोनाय समाव माने दुब्लि फोथारखौनो फुरा गोमो जानानै था सानलायलायनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
औ औ औ।
औ।
दा जों बेनि बेनि अनगायैबो जोङो गोबांथार बिदिनो आबाद मावो आथिखालाव बर'फ्रा ना दानि आथिखालनि मुगाजों खारफानानै जोङो जेरै तरमुस गायो। आरो बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो बायदि बायदि आबाद मावो आरो ड्रागनफोर गयफोराथ' थाखाबाय जोंहा दानिया जोङो गयखौबो गोदो जोङो बरफ्रा गयखौ जानो थाखाय बारि एसेल' गायनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेजोंनो जिउ राहा खालामनो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो बुरजा बुरजा बागान खालामनायखौ मोननो हायो।
औ।
निसायाव आरो आथिखालाव गय दंफां फाथै गायदेरनाय आरो गय बिफांनि सिङाव बै आथिखालाव ककवा चक्लेट बिफांनि आबाद मावनायखौ जों गोबां मोननो हायो आरो।
औ नंगौ। माने गोबां रोंबाय आरो आथिखालाव बर'फ्राबो गोदोनि समाव जेनेबा जानो थाखायल' एसे एनै गायनानै लायोमोन। आथिखालाव माने फाननायनि थाखायबो गायनो रोंनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो।
औ औ।
जेनेबा जानायखौ जाबाय आरो बां बुरजा जानायखौ फानबाय बेफोरबायदि आरो।
नंगौ नंगौ आथिखालावथ' ओरैनो फाननायनि मोनसे थांखि लानानैनो बांसिनै बेफोरो आबादखौ मावनायखौ जों मोननो
औ औ नोंगौ।